हेलौ नोंथां
औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथाङा आंनो फन खालामनायनि जाहो खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों दोरोङारि ओंख्रिखौ बोरैहाय सङो बा बोरैहाय जों जायो बिनि बागै सावराय रायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां औनो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जोङो बर'नि मा माखौ मोनथिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायलांना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोङो ओरैनो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनलाजों दाउ सबायजों साम'ओ नारजिजों अमा खारदै खारैजों ना बे बेफोरखौनो गुबैयै जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै मोनथिनो मोननाय जायो
औ नोंगौ नोंथां ओ जोङो अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय सङो नायजायो हागोनबा
औ हागोन हागोन नोंथां अनला ओंख्रिखौ बोरै सं होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो अन अनला ओंख्रि जानांगौब्ला जोङनो गिबियावनो अन गुन्दै नांग्रोगोन
औ नंगौ नोंथां
होननानै बुङोब्ला जोङो माइरं माइरं माइरंखौ गिबि गिबियावनो थाम थाम घन्टासोनि थाखाय बबेबा मोनसे खानो बाल्थिंबा थौफोराव सोमग्रोगोन बेनि उनाव जेब्ला गुरै जायो अब्ला बेखौ उवालाव दिेंखियाव देना लागोन
औ नंगौ नोंथां
दाउ न'नि दाउबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोन दाउखौ गिबियावनो बुथारनानै गांखौ साफा खालामनानै साफायै गोदानानै सुनानै लागोन बेनि उनावहाय साराय जाननानै जोङो गिबियावनो थाव गुबैखौ सेरग्रोगोन बेनि उनाव पियास बानलौ होनानै बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन
औ नंगौ नोंथां
आ बेनि नाहाय खारै होनानै होगोन बेनि उनाव दै होगोन ओ जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जोङो बेयाव देनानै लानाय अनखौ होनानै होगोन ओ बेनि उनावफ्राय दसे उनावहाय बानायोन आरो थामजि थामजिबा मिनिट उनाव जेब्ला ओंख्रिया मोनो अब्ला बेवहाय जोङो दुनन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनानै बेखौ खांनानै दोनगोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ
औ ओ बिनिफ्राय नोंथां जोङो सबाइजों सामु बेबोथ' बर'नि दोरोङारि मोनसे ओं ख्रि नोंथाङा बिखौ माबोरै सङो माबोरैहाय संनाय जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन। ओ साम'जों साम'जों सबाइ जेरै जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ साम'जों सबाय संनो थाखाय जोङो साम'खौ गिबियावनो दैमानि फ्राय नङाब्ला फुख्रिनिफ्राय नङाब्ला बाजारफोरनिफ्राय लानानै फै फैग्रोगोन ओ बेनि उनाव साम' साम'आ दैयाव मान लानानै थायो नालाय ओ बे जा हाब्रुआव मान लानानै थादों बे हाब्रुआथ' साम'नाव सिथाबनानै थायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
बेखौ खारहोनो थाखाय जोङो साननै साननैनि थाखाय सोमनानै दोनगोन बेखौ। गंसे थौआवहाय नोङाबा दाबोरफोरावहाय ओ
ओं नंगौ नोंथां
जों बेखौ ओ जि दिनखालि जागोन बै दिन खालि जोङो बेनि दानाय बा थाखिनखौ ओ बिजिजों नङाब्ला फिनजों एरख'नानै गारगोन। बेनि उनावहाय बे बेनि साम'आ गोलाव गोलाव जाहैबाय नालाय बेनि लानजायखौ दानस'नानै गारो आरो माने सोबबा गवाबो जानो हागौना बेनि थाखायनो। ओ बेनि उनाव बेनि उनाव बेखौ मोजांसे हुनानै सुयो ओ बेनि उनावहाय जोङो सबायखौबो सारायाव एवग्रोनानै उवालाव बा दिंखियाव देनानै लागोन ओ बेनि उनावहाय बेखौबो मोजाङैहाय सुनानै लागोन बेनि उनाव जोङो हुनानै सा पाके सुना दोननाय साम'खौ सारायाव ओरैनो एवग्रोगोन बेनि उनाव आरोबाव बे सारायखौ सुफिननानै बे साम'खौ थावजों आरो खनसे एवबावगोन बेनि उनाव दै होनानै होगोन जेब्ला गोदौयो अब्ला सबायखौबो होबाय ओ नांगौ जखानि खारदैखौबो होबाय बेनि उनाव हाय बेखौ रुयनो जासि जोनबाय बेनि उनाव नांगौ जानाय मस्ला मस्लि खारै संख्रै बेफोरखौ होनानै होगोन बेनि उनाव जेब्ला मोन मोननो टाइम जायो अब्ला बेवहाय संख्रि खारदैफोरखौ नांगौ जखानि जादोंना जायाखै साखिनानै आरो गंगार थुन्दिया बा दुन्दिया होननानै बेखौ जोङो खांनानै दोनगोन। बेफोरबायदिनो जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रि सबाइजों साम'खौ जोंनि बे ओनसोलथिंजाय बिदिनो संनानै जानाय जायो नोंथां। ओ नोंसोरनि ओनसोलनिथिं जाय बे अनलाजों दाउ साम'जों सबाइनि अनगायै ओ नारजिजों अमा बा खारदै खारै बे दोरोङारि मै गंफोरखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। औ नारजिजों अमा बुङोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ फाथो होननानै मोनथिनाय जायो आरोना नोंथां। जोङो गिबियावनो फाथोआ जेब्ला रागोन बिलाइआ गोमो मोनो अब्ला जोङो था फाथोखौ हानानै लाबोयो न'सिम लाबोनायनि उनाव जोङो बिखौ बिलाइखौ खोरिजोबनो थाखाय जोङो फाथोनि बस्थाजों लाबोनानै खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ
बिनि उनाव बेयो बिलाइआ हारसिंनो खोरिजोबोब्ला जों बेखौ सानदुंआव होनानै दोननानै रानोब्लाथाय जों बिखौ जानो थाखाय सायनाय जायो आरो ना नोंथां। बेखौ जोङो सेबा नै घन्टा नि थाख खाय दैयाव सोमनानै दोनो रुइनायनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बि खौ मोजाङै सिग्लि सिग्लि सुनो गोनां जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोमब्ला फाथोआ गोखाना बिनि उनाव जोङो थाथ फाथोनि बे थाराखौबो मोजाङै सायनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो मोजाङै सुनानै साराय जानबाय सारायाव थाव होनानै जोङो अमा बेदरखौ गिबियावनो एवग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
बेनिनाव अमाखौ एवफ्रामग्रोनाय उनाव जोङो फाथोखौ सारायाव होनानै दैजों खारै होनानै रुग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां गिबियावनो। उनाव जोङो जेब्ला नारजिया गोदौगोन अब्ला जोङो बेहाय अमा बेदरखौ हरनाय जायो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव जोङो से घन्टा बा थामजि मिनिटनि उनाव जोंनि ओंख्रिया जाजानाय जानानै फैयो आरोना नों थां औ आरो खारदै खारैखौ बोरै स सङो होनोब्ला जोङो खारदै खारै जानो थाखाय गोबां गोथां गोथां मैगंफोरनि थाखाय गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नोंथां।
औ बिनि थाखायनो जोङो दुब्लिनिफ्राय गोथां गोखां मैगं जेरै सजना लाव बिजौ बिनिफ्राय गोबां मैगंफोर दङ आरोना नोंथां बेफोरखौ जोङो लां नानै मोजाङै हानानै फिसा फिसा मिजि मिजि हानानै जोङो सुग्रोनानै लाबाय आरो मोजाङै। बिनि उनावहाय खौ थाव होनानै सारायाव एसे मोजाङै रेबनायनि थाखाय एवफ्रामग्रोनानै लागोन आरो ना नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो बेयावहाय दै होनानै खारैखौ लुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। जोंनो जाखिनि नांगौ मुवा जेरै हालदै संख्रि ओ-बानलु बेफोरखौ जोङो ओंख्रियाव देनानै नै होयो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो। खौ साखिनायनि उनाव संख्रिया मोजां नाङोब्ला जों बेखौ खांनाय जायो आरो ना नोंथां। थामजिसो मिनिटनि उनावनो बियो जा जानाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ बेनोसै नोंथां। आरो जोंनि दोरोङारि एम्फौ-एनला बरआ जायो होननानै जों मा माखौ मिथिनाय जायो नोंथां।
ओम ओरैनो दोरोङारि एम्फौ-एनला होननानै बुङोब्लाथ आं बारा एसेखौ मिथिया। एम्फौ लाथा आरो गांजेमा एंखावरि बेफोर बेफोरखौल मोनथियो आङो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेफोरनो जोंनि बर फोरनि एम्फौ-एनला आरो ना नोंथां।
औ नोंथाङाबो गुबुन आं बुंनायनि अनगायै गुबुन एम्फौ-एनलाफोरखौ मिथिबावो नामा?
गुबुन एम्फौ-एनला जानाय बुङोब्ला नोंथां। जों गुसेेंग्राखौबो जानाय नुयो आरो ना नों थां बिनि अनगा आरोबाव गुनजेर आरोबाव बोरबाय बैफोरखौबो जोङो। जानाय नुयो आरोना नोंथां।
औ ओ बोरबायखौ नोंथांमोननिथिंजाय मायाव मोनो ओरैनो?
बोरबाय बुङोब्ला नोंथां बेखौ दैमाफोर ओ-बालाहामा एफोरबायदि जायगायाव मोनो आरोना नोंथां। बे खासि हाग्रा थायो बेफोरबायदियावबो मोननाय जायो। आरो बै मोनसे बोरबाय गिदिरखौबो बिफां बिफाङाव मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ थाइजौनि बिफांफोराव मोनो आरोना।
औ नोंथां थाइजौ दंफाङावबो बांसिन मोननाय जों नुनो मोनो। नोंथां जोंनाथ दा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों मोनथियै बाथ्रा गोबां मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनिसिम रोजा
औ नोंथांनिसिमबो जोबोरैनो साबायखर थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां एसेनोसै।
औ